खोनादों औ खोनादों खोनादों औ फैयानो दा
औ ओमबा नोंथांजों ओ मोनसे आय दानि सायाव सावरायनो हागोन नामा
हागोन हागोन
औ होमबा जोंनिया आयदाया जाहैबाय ओ दोरोङारि मुलि बाहायनाय
अ अके अके
औ ओ दोरोङारि मुलि बाहायनायनि बागैथ' आं बांद्राय मिनथिया माने एमान गेदेर फिसा मोनथिया नों नोंथाङा मिथियो नामा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो
ओम दोरोङारि मुलि होनोब्ला थ' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बुहुत बाहायबोदों बर'फ्रा मानोना बांसिनानो गोदोनि गोदोनि सम समाव एसे हान्था मेला लामाफ्रा बारा मोजां नङामोन ना बेनिखायनो डाक्टार बेफोरबायदि देहा फाहामसालि बारा बेफोरबायदिजों बर'फ्रा कारबार गैयानो होन बुंजायो बेनिखायनो हाजोनिफ्राय माने हाजो जायगा खाथियाव थानानै देरबोनाय मानसिखायनो हयथ' बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि मुलिखौ बाहायबोबाय थादों दा जों सिमपोल सिम्पोलावनो जों उन्दैनिफ्राय नुनो मोनो जेनेबा ओ दोरोङारि मुलि हिसाबै जों बे गथ'फोरा जे जेब्ला खि खिलुबाय थानाय उदै सानाय बेफोरबायदि जाबाय थायोना बेफोरावबो जों सपारि फोर खौ बाहायनाय मोनबोदों हयथ' गोदो नोंथाङाबो जाबोनो मोनदों खोमा।
औ हो ओ जानो हागौ
औ हेलौ नोंथांना मोजां खोनाफैयासै
हेलौ औ मिथियाथ' आं नोंनिखौ खोनादों खोनानाया
अ एसे बोरैबा माने साउन दानलांनाय बायदि खोनादों दा बेफोरनि अन बेफोरनि अनगायैबो ट्रेडिसेन मेडिसिन होननानै बुंब्लाथ' बुहुद मोनसे गुवार माने आयदा होननानै बुंनांगोन बेबायदिनो जों दा मै मैगं फुंनिफ्रायनो लाग्रोनो हायो फिसा फिसौ माने जों दा जेनेरेल एबा जों सानफ्रामबोनि जिउआव बाहायनाय जा हिसाबै जेरै जों बुंनो हायो ओंख्रिफोरनि बेलायाव जेनेबा बेबायदिनो फिलौ बायदिसिनाफोर जाबाय थाबा जोङो नारजि ओंख्रिखौबो जानाय एबा नारजिखौ जाबाय थानायबोथ' नुयोना बेबायदिनो क्रिमिक फोर जायोब्ला जोङो मानामुनि फिसा गिदिर बेफोरखौबो जाबाय थानाय नुयो
औ
बेबायदिनो आं खोनानायाव बे बेसेबां सैथो आं मिनथिया बारा नुफेरनायबो जायाखै जे जेनेबा माबाखौ मा होनो ओ थालिर मैखुनफोरखौ जाफोर माने सोरबाया जुदि बायदिना गिदिर माने सार्जारि एबा अपारेशनफोर जायोब्ला थाब अरजाबनो थाखाय बे थालिर मै फोरनो बिखौबो जाबाय थानाय नुयो जायो होननानै खोनानो मोन्दों आरो ना
मा बुस्थुखौ
थालिर
आथसा आथसा औ
बेबायदिनो आथियानिया साबसिन जायो होननानै खोनादों आरो
अ अ अ आदसा आदसा
सामफ्रामबो बाहायनायसै हिसाबै जोंथ माबाखौबो नुबाय थानो हायो ओ नारें नोंसोर मा होनो नारें लेबु ना मा होनो बेखौ
अ अ नारें आनो होनो जोंबो औ कारजिबो होनो औ
से माने मुलिफोर बायदिसिनाफोर माने गाज्रि माने जायफोर माने बिस गोनां बेफोरखौ जाफ्लांबाथ बेखौ बाहायनायाथ माने एसे बांसिनखौनो नुनो मोननाय जायो जेनेबा
औ ओमफ्राय आरो बे बोरिफोरबो बानायोना बेफोरबोथ ओं
ओमफ्राय फोरनि अनगायै जेनेबा ओ मा होनो मान मानलु मानला जाबाय थायोबाबो जेरै- जोंङो माबा निम बिलाइ निम बिलइ थुलुन सि बिलाइ बेफोरबायदिनो जमा खालामनानै जोङो माने दैयाव फुदुंनानै माबानाय जायोना। माहोनो दुगै होनाय जायो माना माने माननाय माननायफ्रा एसे खम जायो होननानै फोथायो आरो दा बेफोरनि अनगायैबो जों गोबां नुनो मोनो जेरै- जोङो माबाखो जेनेबा सालायाव जेनेबा फिथर जायोबा माबाखौ जारि जारि मा होनो नोंसोरो उसुमाय होनो ना जारि होनो?
जारियानो बुंङो जों।
औ बे जारि फिथाइखौ माने माबायाव फिथर जानाय जायगायावबो होनानै लायो हयथ' खायफाया माने माबानानैबो जायो आरो जेनेबा ओंख्रिफोर माबानानैबो जायो बेबायदिनो एसे दुरबल मोनबाय थाबाबो बेबायदिनो दाउ फिसाफोरदों माने संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो दा आरो बेनि अ
बेनिफ्राय आरो बेफोर गोलैगोनना गोलैआ जेनेबा बे जि ओ जनदिस जाबा जि जारियो दिंखिया मादोबा माबा बे थाव ओ जा-जानाय थाव बे बेजो होनानै जे जारियो
बेयावथ' जेनेबा औ जाहैसिगोन बे ट्रेडिसनेल मोनसे मेथडस आरो जेनेबा मेडिसिनाव माने गोलैगोना गोलैना बुंनो हाया माने दा बेयाव मोन्थोरबो दं नालाय नों आं खालामबाबो
औ माने अ बिसो अ बिसोरबो किनथु मेडिसिनबो हरो खोमा दा ना
औ औ
उम खिन्थु बेबोथ' जेनेबा दिंखिया दिंखिया माबानायाबोथ' मिदिसि नानो जाहैबाय जेनेबा दिंखियाजो ओरै माबा खालामा ओमबा जा-जारिनाय बायदि खालामा ओमबा खल सायाव ओफ्राय आरो थाव दो बेबो थ' मेडिसिनानो जाहैगोन खोमा। जेनेबा जायाबाबोथ' बिनि दिमाबोसो एफेक्ट जानो हानायना जेनेबा सायाव खर' सायाव बारायनाया ओ
आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओरै नाहरोबा जेनेबा ओ सान दुं नांनाय बिदिनो दुरबल जाबाय थायोबा जेरै - खांख्राइजों माबाया बै नोंसोर मा होनो खारदै ना मा होनो?
खारै।
खारदै खारदै बै माब खा खामब्रेंगा ना मा होनो बेखौ खारदैआलै औ खोर दे औ बे जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो सोरबा सोरबा मैथा बांगालजोंबो जायोना बेखौ?
जायो जायो
बिदिनो नुनो मोनो आरो बेजोंबो माने हामो होन्नानै सान्दुं नांनायफ्रा खारो होन्नानै बिदिनो मिथियो आरो
औ औ औ माइबा जा माइबा जाबाथाय खांख्राइ खांख्राइना मा इदि जानायबो मोनसे मा बेमार मोनथाय? खांख्राय जि जानांगोन होन्नाया मा बेमार मोन? दे मबे? माइबा आमायनाय मा
बेखौनो ओ आ आमाय आमाय मोननायखौनो होनो औ। बेनो सान्दुं नांनाय एबा आमाय नां बेयो बे माबाफ्राव फैयोना बांसिन बर'नि
औ औ अ बेखथ' उम
बाखि आरो दा नायनानै मोनफा मोनफा नागिरलांबानो जों माने जोंनि बर'नि टे बेसनि ट्रेडिनेल मेडिसिनखौमोन लांजोबबाय थागोन आरोना जों
औ औ
ओं बबेबा समाव माब्लाबा दंफांनि बिलाइ मालाबा फिथाइ मालाबा रोदा मालाबा बिगुर बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा जों माबाफोराव जेनेबा बिलाइफोरावथ' बे निम निम बिलाइफ्रानो थाहैबाय आरो बेबायदिनो जों नागिरबा गोबां मोनगोन जेरै जोङो माबाखौबोथ' जेनेबा जों खारैफोरखौबो जेनेबा बिदैफोरखौ जों मोननो हायो जेनेबा खारैफोरखौबोथ' जेनेबा जों ट्रेडिसनेल मेडिसिन मोना हिसाबै खानायफोरखौ
औ उम उम गोदोथ' खारैजोंसो खर' लोबोमोन
आरो जेनेबा जानाय हिसाबैबो जेनेबा उदै साफा खालामनाय
औ औ नंगौ नंगौ उम माने गोदोनि गोदोनि माबा फोरखो नायोबाथाय जेनेबा मेडिसिनानो जा बा मा होनोखो जानाय लोंनायफोरखो नायोबाथाय माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' बर'फोरा माने बां सिन माने माबा गोनां आरो ना दानि दानि जेनेबा साइन्सनि मुगायाव जेरै मानसिफोरा बिराद ओ माने जि बुस्थुखौ दानि बायदि साइन्सनि मुगायाव मिथिदो बि बि बाथ्राखोनो माने आ गोल जोंनि जाय ओ आजै आजौमोना माने ओ साइन्सनि मुगा नङैआवनो माने बिसोरो बिसो रसो माने सिगाङाव मिथिग्रोमोन आरोना बां सिननिखो माने जों सान ओ माने सानखांनानै सानखांनो हायो आरो साननानै लानो हायो आरो जे दाबायदि मुगायाव जि बुस्थुखौ दासो माने दिहुनगासिनो डिसकभार खालाम दिसकभार खालामगासिनो माने बेखो माने आगोलनो जोंनि आजै आजौ मोना माने ओ बाहायबोगासिनो दङ आरो ना बेखो जों मिथिनो हायो। उम उम जों मेडिसिनानो जा बा ओ मा बुहुत बुस्थु दङ जेनेबा जानाय लोंनायफोरानो दा नों साम' साम'फोरखौथ' आगोल जायामोननो बेलेगफोरा बेखो जाबाथाय मा जायो होमबा बेफोरनि गियानफोरा जोंनि माने आजै आजौनाव दंखायोमोन आरो दाथ' दाख क्टरफोरा जोंखो माबाव थांबथाय मेदि केलाव थांबाथाय साम' जानो होयो बा खांख्राइ जानो होयो माबानि थाखाय मोजां होननानै ओ किडनिफोरनि थाखाय ओं साम'आ मेगननि था जायनो जों मायबा मायबि मैगंफोरखो जेनेबा जोंनि जोंनि आजै आजौफोरा आगोलनिफ्रायथियोन आरो माने दासो मानसिफोरा बुङो ओं
माने नों बुंनाया सै थोआनो माने बेखौ माने गोथौैवै बिजिरनो थांबा माने ओरैबायदिखौ मोनैनो हागौ जेनेबा माने सोरबा सासेया मावबाय मावनानै माने फिथाय फिथाय मोनखांनयनि उनावसो बिसोरो माने बे मावबाय बे मावबाय उनाव माने रिजाल्ट लाथारनयानो मोजां मोनमारोब्लासो बुस्थुखौ बाहायबोदों जानो हागौ माने ओरैनो बाहायबोआखै आरो जानो हागौ माने बे बेबायदिनो माने टेस्ट खालामनायावनो टेस्ट खालामनायावनो सोरबाया माने गाज्रि जाब्र थायबो जानो हागौ आरो जेनेबा जानाङि बुस्थुखौ जाफ्लांबाय माबाय बेफोरबायदिनो ओइ दा दा जेरैबायदि नुयो सोर रबा सोरबाया माने गामिफ्राव माने मैखुनफोरखौ मोजाङै सिनाया ना। जेनेबा बबे जाजायो बबे जाजाया बेफोरखौ नुयोना जाना लाना लानानै सोरबाया खदै ल'ल लाला जानाय बेफोरबायदिनो जाबाय आरो दा नोंनि बायदि नोंनि बायदिबालाय दे मोननैसो खोनथादो जेनबा ट्रेन्सलेसन मेडिसिन नि गेजेराव नों नुनो मोननाय बर'फोरनि गेजेराव मा माखौ बाहायो मानि आन लामिट लेट खा आरो माने जोबनो रोङा बे थफिखा थेवबो नोंनि ओमफ्राय माबाफोर नोंसिनियाव जुदा दं ना मा?
अ ट्रेडिसनेल माबा होनोब्लााथ' र' आं मिथिनायाव बे आं माबाफोरानो आरो बोरि जि बोरि मुलि बे एसे लोमजाबा एसे खुगा बोरैबा मोनबा खर' बोरैबा मोनबा जि जायो गामियाव बानायसोयो बुरैफोरा बोरायफोरा बे-बेखौ मिथिगौ मोनसे बोरि मुलि होनो जोंनिथिंजाय। बेनिफ्राय इदिनो ओम र' मा मामोनथाय बे जारिनायखौ मिथियो आङो बेखौथ' मिथिला मा होन? बेनिफ्राय आरो मेडिसिनस आरो उदैनि उदै-उदै सानाय बा माबानायफोरनिबो माने बिदि हरसै आरो ना मानिबा रोदा बा रोदा रोदाफोरनि नामखौ मिन्थिया बिसोर जाखाया नालाय आं मिथिया जायखिया नामखौ औ।
सानायाव बे माबा बे अर्जु-अर्जुन दंफां होननाय दंना मोनसे नों सिनायगोन ना सिनायथाय बे बेनि बे बे बेनि बिगुर खौबो माने जायो मानसिफ्रा फोराननानै फिथाइ
आदसा आतसा आं खोनादो खिन्थु आं माने एसे एस से कोनफिउ आरो ना मासे बुस मा मोनसे बिफाङा माने एसे कोनफिउ जाना दं आं मिथियो खिन्थु खोनादों आरो बे बिफांखौ जायो होननाय। औ ओमफ्राय आरो बा ओ मा दंबावोमोनथाय आं बांद्राय मिथिया मेडिसिन बागै।
ओमफ्राय बे जनदिसफोरखौबो सोरबा सोरबाया मा खालामो माबाखौ ओ बे था थाइजौनि बिगुरखौ माने लानानै बेखौ हाथ'फ्ला नङाबा खुमब्रा बिजौफोरनि ओ खुमब्रा बिलाइजों माने फुख'नायखौबो नुयो माने।
अ आटसा आतसा उम उम
बिदिनो आरो जों बांसिन जोंनि जानाय लोंनाय गासिबो मैगं थाइगं गङानो मोनसे मोनसे माने ट्रेडिशनेल मेडिसिनानो होनांजोब
औ औ औ जोंनि गोखा गोखैफोरानो जा ओं‌ उम।
जोंना बे गोखा गोखैयावनो फोथायनाय दंखायो माने
औ औ जों गोबां दङ बुंबा फ्राय
औ
औ